औ
औ खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां
अ जोंहा दिनैनि टपिक्सखौ माइ आबादनि लानोसै खोमा ना
औ जायो नोंथां
औ जागायजेननोसै ना आङो
औ औ
औ जे जों माइखो जे बुहुमाव थांना थासान्दिनि जेनेबा बुहुमाव थांना थानायनि थाखाय गाव गायनि उदैखौ सुफुंनो थाखाय सुबुं एबा सुबुं माहारिया जे गाव गायनि गोलोमदै हुगानायजों एबा मावख्रुबनायजों मोननाय जे माइ आबाद बेनि थाखाय बिनिजों सोमोन्दै बुंनोसै जे आबौ आबैनि दिनाव जे नांगोल बिदिनो नांगोल आरो जे आलि खोनायफोरावबो जे खदाल आरो बिदिनो नांगोलजों मोसौजों एवोमोन नाथाय दानि जुगाव ट्रेक्टर बायदिजों जों एवनायखौ नुनो मोनदों जे
औ औ
आबौ आबैनि दिनाव जे गोबां रोखोमनि बस्थ'यै मावना जायोमोन नाथाय दानि जुगाव ओरैनो जे बे माबा जे बे इन्जिन एबा थावजों खारनाय बुस्थुजों दानाया बिदिनो बाहायनायखौ जों नुनो मोनदों आरो जे आगोलाव जे माइ आबादाबो मोजां एबा जे जेबो दावाय होआलासिनो जायोमोन होननायखौ जों खोनानो मोनदों नाथाय दाना जे दावाइफोर एबा हाद बिदिनो हाग्रा थैनायनि फोर एबा माइ जोबो देनानै होयो होननानै खोना जों जे आगोलनि दिनाव खोथियाखौ फैयोमोन नाथाय दानि जुगाव खोथिया फोला खोथिया फोयालासेनो जे जे दडाइरेक्ट खालि एवनानै जे माइखो गायना होयो मा माइखो गारना होयो जे आरो माइआ थाङो जे आरो अब्लाबो माइआ गोजौ गोजौ जाया होननाय खोनादों आरो ए फा जाया होननाय खोनादों नाथाय दानि जुगाव इन्जिन बुस्थु दं खानायखाय मानसिनि सुबिदाया एसे एसे बिदिनो अनसुंथाइ जेनेबा जे इसां खस्थ'खौ जों नुनो मोनाखै जे मानसिया जे जे आगोलनिफ्रायनो खस्थ' खालामना जानाय बेखोलाइ बिदिनो सरखाराबो जे मानसिनि थाखाय जे बिदिनो इन्जिन एबा थावजों खारनाय बुस्थु बाहायना हरदों आरो दाय गोदान गोदान ओंखारदों जे हालि बिदिनो हालि दानखानाय ट्रेक्टर ओंखारदों आरो जे खोथियानाय आरो जे माइ बिदिनो हानायबो जों नुनो मोनदोंना नोंथां
औ औ
खोनादोना नोंथां
खोनादों नोंथां
दानि जुगाव गोबां दानि जुगाव गोबां रोखोमनि इन्जिन जे बे आरो जे माइफोरखौ गायदों जे माइफोरा
हेल' नोंथां खोनादों ना हेल' खोनादोंना नोंथाङा
जे गुबुन हादोरफोराव दैथायहरो जे गुबुन हादरफोरावबो जे जाइनाफोरावबो जे हाजो ओनसोलनि थाखाय माइखो जानाय नुवा आरो अरुणाचलफोरावबो जे बिदिनो जे माइफोरफोरखौ जानाय नङा मानो होनब्ला बिसोरनो जायगाया हाजो ओनसोल मानो होनबा बिसिनि हाजो ओनसोलाव जे खन्थाइा गोबां जायो नाथाय माइ आबादनि माइ आबादा बिदिनो जानायखौ जों नुनो मोना मानो होनोब्ला बिसोरनिया हासाद हासाद दंब्लाबो मानो होन बा बिसोरनि अन्थाइा गोबां रोखोमनि गिदिर गिदिर थायो आरो जे बिनि थाखायनो बिसोराव जे उसुबिदा जायो गायनायनि थाखाय बिनिफ्राय सरकारा राहार फाहार खालामनायजों राहार राहार फाहार खालामनायनि गेजेरजों बे अरुणचल बिदिनो चाइना बहाबा बहाबा माइफोरखौ जे माइरंफोरखौ दैथायहरो जे क्रनटल बे क्रनटलावबो जे सोर हाबा बिदिनो आबाद गायग्रा थायो सोरहाबा दुब्लि थायो नाथाय सोरहाबा दुब्लि थाया बे दुब्लिा था थायैफोरहाबो जे असुबिदा जायो जे न'खरफोरावबो आंखाल जायो बेनि थाखाय सरखारा बे मोनसे क्रनटल होननायखौ जे माइरंखौ दैथायहरदों जे बेनोबो उसुबिदा जानायफोरखौ बे गैयिफोरनो जे जेनेबा दुब्लि गैयिफोरनो जे बिसोर खहा जानायनि थाखाय सरकारा मोनसे लाहार फाहार खालामनायनि गेजेरजों बिसोरनो बिदिनो माइरं थाव दालि बायदिसिना दैथायहरनायखौ जों नुनो मोनदों नंगौना नोंथां औ जे आं बुंनाय बुंनाय फोरखौ नोंथाङा आंनि बुंनायनि जे आं आं जेफोरखौ बुंबाय आंनि बुंनायनि सायाव नोंथाङा माबाफोर बुंनो गोनांदों नामा
ओ नोंथाङा ओ जा होनलांबाय थिगखौनो बुंदों ओ ओ नोंथां होननायखौथ' ओ नों नोंथाङाथ' गुबुन हादरनिबा गोबां बाथ्रा बुंलांबाय ओ नोंथांनि बाथ्राफोर बुंनायाव आङो बेखौनो बुंगोन दे ओ नोंथाङा बुंनाया थारैनो सैथो ओ गुबुन रायजोफोरावहाय बा ओ माबायदि आबाद मावनानै जोंनिफ्रायबो दैथायहरो बा बिसोरबो जोंनियाव दैथायहरो। ओ आङो बेफोर बेफोरखौ बुङालासिनो ओ नोंथां बुंनायाथ' गासैबो सैथो नालाय आं बेफोरखौ बुङालासिनो ओ आङो गामि ओनसोलावहाय जोङो माबोरै आबाद मावनानै जिउ खाङो बा माइया ओ जोंनि थाखाय मा बेखौ आं एसे फोरमायनानै होनोसै
औ
खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
जोंनि गामि ओनसोलावहाय ओ दैज्लां बोथोरावहाय ओ गुदि बा गिबि आबाद होननानै बुङोब्ला जोङो माइखौनो मानियो आरोना नोंथां? मानो होननानै बुङोब्ला जोङो बे माइनिफ्रायसो माइरं मोननानै बेखौसो जोङो जानानै थांनानै थायो नालाय। बे आबादखौनो जोङो गुदि गिबि आबाद होननानै बुङो आरोना नोंथां?
औ नोंगौ।
ओ बेखौहाय ओ जोंनि ओनसोलावहाय मारै माबोरै गायो होननानै बुङोब्ला जोङो ओ गिबियावनो जोङो माइखौ ओ जोलैनो थिनानै दोननायखौ माइलि बुंगोन। ओ बे माइलिखौ जोङो माइ बोरायखौनो दोनखागोन नङाब्लाबो जोङो बाजारफोरनिफ्राय बा सोर ओ दानाथ' सरखारारफोराबो माइनि बिदां हरो नङा होमब्ला माइनि जोलैहरो नोंथां बेफोरखौब्लाबो जोङो सोमना दोननानै ओ बेनिफ्राय बेखौ जोङो फा दैमा बा फुख्रिफोराव बेखौ जोङो सोमनानै दोनगोन आरोना नोंथां। ओ बेनि उनावहाय जोङो बेखौ ओ सानथाम बा साननैनि उनाव ओ बोखांनानै ओ गाजा बेरनो थाखाय जोङो सोमनानै दोनो उनाव बे दैखौ सर'बोनो थाखाय जोंङो हायाव लखबनानै ओ थालिर बिलाइजों बा थास' बिलाइजों खोबनानै दोनगोन आरोना नोंथां बेनि उनाव जोङो बेखौ फोनो फोनो थाखायथ' जोङो गिबियावनो हाखौ हालेवनानै लाग्रोनांगौ ओ
उम
जोङो गिबियावनो हाखौ खारायग्रोनानै लागोन बेफोरबायदिनो
सैथाम हालेवखांनायनि उनाव जोङो हाखौ मोजांसे फोमोननानै लागोन आरो ना नोंथां? बेनि उनावहाय जोङो हाया जेब्ला ग्लेब ग्लेब हाब्रु जानानै मोनो अब्ला जोङो बेवहाय खोथियाखौहाय ओ खादायाव लानानै सासे रोंखा राखा खोथियाफोरनो गोरों सुबुङा बेवहाय बेखौ खोथियाखौ लानानै मुथा मुथा थ्रो थ्रो सारनानै होगोन आरो ना नोंथां? खार नि सुबुंफोरा बे खोथथयाखौ फोनो हाया मानोना बुंबा ओ खोथिया फोफेरै मानसिफोरा फैयोब्ला खोथियाया बखिबा रज'गोन बखिबा रज'वा थब्रा थब्रि बेफोरबायदिबो जानो हागौ बेनि थाखाय ओंखायनो जोङो रोंखा राखा सुबुङासो खोथियाखौ फोनांगौ आरो ना जेनेबा फुनायाव मोजां जानायनि थाखाय बेनि थाखायनो जोङो रोंखा राखा सासे ओ मानसि बा जोंनि बिफाफोर बा बिब'फोर बिसोर फोगोन आरो जाय गोदोनिफ्रायनो माइ गायबोबाय थानाय बेफोरबायदिनो जोङो खोथियाखौ फोननानै दानसे बा ओ से खावसे दाननि उनावहाय बे खौहाय जोङो फुनो हानायाव फैयो आरोना। अब्ला जोङो जा हायाव जों माइखौ गायगोन बेयावहाय जोङो ओ खोथियाखौ खोथियाखौ फुननानै दोनखांनायनि उनावहाय जोङो बे हा बे हाखौ गिबियावनो आलि खोग्रोगोन आलिखौ मानो खोयो होननानै बुङोब्ला जोङो जे बबेबा फोथाराव दै थागोन बबेबा फोथाराव दै थाया बेनि थाखायनो जोङो बे आलि खोनानै बा दै गैयियाव दैखौ सोनानै दोनगोन दै गोनांखाखौ जोङो थेथे ना दोनगोन बिदिनिफ्राय जोङो आलिखौ खोनानै लायो आरोना नोंथां। जोंनि बे गामि ओनसो लथिंजायथ' बैफोर ओ जेरै आलि दानग्रा मेसिन बेफोरो गैथ'वा दासान्दि ओ जोंनि ओनसोलखि दं होनबा ओ हालेव हालेवग्रा ट्रेक्टर बा माइ हाग्रा मेसिनफोराबो जोंनि ओनसोलथिंजा फैथ'वाखै ओ जोंनिथिं जे ओ बेनि उनाव जोङो मोसौजों बा ट्रेक्टरजों हालेवनानै बे माइखौ ओ रुवानिफोर लानानै खोथियाखौबो फुनानै ओ
आरो जों मा खासि हाग्राफोरजों बे खोथियाखौ खानानै लागोन आरो नोंथां। बेनि उनावहाय जों रुवानिफोर लानानै बे माइखौहाय गायगोन। ओ दानि जुगावथ' गोदो गोदायनि बायसा जोङो ओ सावरि बादालि जालायलायनायखौ नुला नङा होमबा नोंथां? मानो होनोब्ला दानि सुबुंफोरा बेनिखायनो जोङो दानिया रुवाथि रुवानि बा हाजिरा लानानै जोङो ओ गावनि माइ आबादखौ दिखांनानै लानांगौ जायो आरोना नोंथां। बे उनावहाय जेब्ला ओ द दान जायो अब्ला जोङो बिबार बारनानै फिथाइ थायनानै हाजानाय महराव फैयो अब्ला जोङो बेखौ हानानै दुब्लियावनो बे माइ नाग्रा मेसिनजों नागोन नङाब्लाबो न'फोरा खाथिब्ला न'आव लांनानै नागोन आरो नोंथां।
बेफोरबायदिनो जोंनि ओनसोलथिंजाय माइ आबादखौ मावनाय जायो नोंथां। खोनादों ना नोंथाङा?
हेलौ खोनदों नोंथां।
औ ओ नोंथां जोंना बिदिब्ला समाबो जा बाय दिनैनि बे जों माय आबादनि सायाव सुंद' सावरायथिखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा?
औ जागोन दे।
औ।